अ फना एसे डिस्टार्ब जादोंमोन ना?
औ आंना बोरैबा
उम बे नोंना नेथ'न जादों।
उम आंनिया
उम थेवबाबो एसे जासाबबाय।
जाजोब्बाय दां आंथ' फार्स्ट टाइम रायलाय जेननाया मोनसे कमप्लिट जाबाय देखायदों।
औ दासो फार्स्ट टाइम ना होमबालाय।
उम
उम माने माखासेनि एसे मा मोननै मोनथामसै एसे नेमखान्थियाव दं नालाय।
उम
माखासे बुस्थुफोरखौहाय रायखांजाजोबा बुस्थुआ। उम आं नोंनो हरना होगोन र' उनावहाय।
औ जागोन दे।
ओरैनो दहाय बबेसिम आद्रा थाखोमोन टाउनसिम नामा
उम टाउनसिम जोंना माने गामियावसोमोन ना न'वा सिगां।
ओ दा टाउनाव थायैयो नोंसोरा
दा टाउनाव फैबाय औ।
अ थिगानो दं उम उम उम थिगानो दं। ओरैनो न'खराव मोजां मोजांजोबना न'खरफ्राव।
न'खरावथ' दङलै दा गेजेरावनो। दाख्लिबावैसो जोंना न'आव एक्सपार जादोंना मानसि
ए बिदिनोसै आरो बयनिबो न'खरावनो।
उम
उम समाव मोजां समाव गाज्रि नङा होमबा।
औ बिदिनोथ'
उम होमबा गामियावहाय थायोमोन ना सिगां।
उम गामियाव थायोमोन गामियाव थाबा बांसिन बे ना बोननाय बाथा होनाय लाङि सालाबायनाय बि बांसिन जायोमोन।
उम उम उम
होसोजायोमोन फिफाजों उन्दै सममोनना बे टाइमाव।
उम होमबा उन्दै समाव बिराद बाथा होयोमोन नामा नोंलाय
लोगोफोरजों
उम उम ओरैनो मा मा ना मोनो? जेनेबा ना बाथाफोर होनानै।
नास्राय नास्राय मोनो नास्राय ना गोरि
उम
खुसियाफोरखौ बारा मोनबाङालै।
खानस्रिजों हायना होयोना बोरसियावहाय।
सिगां खानस्रिबो होयो ओमफ्राय बे औवा थप
औवा थब माने?
औवाथ'बा बे औवानि एम्फौआ।
अ
माने नोङो बे औवा गोरलै ओंखारजेनबा जे बेखौ दानफंबा औवा माबा एम्फौ गुफुर गुफुर मोनोना
उम उम।
बेखौ जोंथिं औवा थब होनो।
आं नुफेराखैलै बेखौहाय।
खौ बे औवानि एम्फौखौ बेजों बांसिन मोजांलाया आरो ना बोननो
ए बोन्नायावहाय।
उम।
ओमफ्रायथ' ओरैनो बाथा होनायावहायथ' बेजों जानाय नङालै।
बाथा होनायाव जानाय नङा खानस्रिजों होयोमोन जोङो।
उम खानस्रिजों ओरैनो नास्राय ना बामिफोर मोना?
ना बामिखौथ' फुजासो मोनफेरबाय ओमफाय बे ना बोन्नायफ्राव ना मागुर बेफोरबायदि मोनो आरो एफाब गिदिर मोना।
उम।
मानो एसे देरफुहांनाय नै बिदि।
उम।
नै बिदिखौ मोनो।
आंबो होयोमोन बाथाखौलाय ओरैजाय जोंनियावहायबो ओन्दै समावहाय।
उम गोमाजाबावोसोमोन बाथाया अबावबा होना लानानै।
खुसिया अरबाथ' बोग्दो जोबनानै नागेदलायनांगौमोन ना? उम।
ओ बिदिनो पन्सासथा बिदिनो ओ लोगोफोर बिराद दङ'मोन ना। खानसि खेबसे होगाबाथाय बरिया मोनखाबायमोन आरो।
उम। आरो मोनसे मा होनो बाथा बायदिनो मोनसे औवा बिजौजोंहाय ज जेनेबा बोरसि बोनग्रानि बे बिजौआ बिजोंहाय जे दबनानै होयोना।
उम उम।
ए।
दा बै बोरसि बिजौआव बोरसि बिजौआव मोनसे ओरै गिलिर बुस्थु होगाया।
रोन रोन होनो ना मा होनोथाय जोंनिजोंहाय।
ओ।
बेबायदिखौलाय होयोना होआ नोंसिनि जों।
जानोलै आं रोंखौ दिनैसो खोनादों।
ए उम। रोन माने मा होनोथाय बेखौ आंबो बुजिदला। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो जोंनियावहाय माने ओ गोलाव दुरुङावहाय बे बाथा बायदिनो बोरसि एसे एसे दुरुं खाजोबो आरोखि। गोलाव दिरुुंआवहाय नि ससे ससे बोरसि खाजोबनानै